हेलौ औ नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दं नामा नोंथां?
औ दायो फ्रियैनो दं नोंथां ओरैनो जिरनानै।
आदसा नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायदिनि नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
जों जों ओं ओरैनो दैलि। जोंनि लाइफआव मा मा खालामो बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां। नोंथाङा दसे सम होनो हायोबा औ।
औ हागोन नोंथां औ हागोन।
दा नोंथाङा ओरैनो सानफ्रामबो। ओरैनो नोंथाङा दा मा खालामो?
ओ आंथ' दा ओ दानि दा। सम नङा होनब्ला नोंथां।
औ।
औ दाथ' इदिनो गायनाय फुनायनि दिन जोङो ओ आङो इदिनो फुङाव फासतासोआव सिखारनानै इदिनो ओ फ्रेस जानानै इदिनो मोखां मोखिं इदिनो हाथाय हु फोरखौ ब्रास खालामनानै ओ बिदिनो दसे आन्था। ओ। इदिनो मरनिं अवाकफोर खालामो आरोना ओरैनो थाबायग्लाङो इदिनो औ एक्सारसाइस दसे खालामो बिनिफ्राय ओ दुब्लियाव इदिनो माइ गायनो थाखाय जोङो आङो खोथिया फुहैयो आरो। आरो खोथिया फुहैखांनानै इदिनो ओ गायनाय जाबा गायो आरो न'आव फैनानै इदिनो ओ ओरैनो मेंना मेंनायै ओ। मेङोब्ला इदिनो दुब्लि बारियाव थांनानैथ' मेंनाय फैयो। बिनिनि थाखाय औ। दसे आन्था आङो ओरैनो मबाइल फोराव भिदिअ नायो आरो भि भिदिअ नायखांनानै इदिनो ओंखामफोर जानानै जोङो इदिनो दसे गोलाङो आरो।
औ नोंथां।
औ आरो जोङो ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो इदिनो ओरैनो थायैआानो मोजां। ओ बिदिनो जोङो। जिरायनानै इदिनो जाय इदिनो जिरायनानैल' जों जानानै लोंनानै थायोब्ला जोंना अजन फोरा बारायलाङो ओ मोदोमा गिदिर जालाङो बिनि थाखाय जोङो फुं-फुङाव सिखारनानै जोङो एक्सारसाइस खालामनांगौ आरो ना।
औ-औ नंगौ नोंथां।
गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगार हरोब्ला मा जोंहाबो बो गोबां खहा जायो आरो जोङो ओरैनो जेबो खामानि मावालासिनो जोंङो ओरैनो जिरायनानै ओरैनो थायोबोला ओ ओरैनो आलां फालां थायोब्ला जोङो जोंनि देहाया मा बेमार सोमजि यै बिदिनो हाय फ्रेसार जायो ओ बेफोरनि जाउन उनाव जोंहा एसे गरमफोराबो बाङोब्ला ओ जोङो इदिनो गो-गोबां मानसिफोरखौ बिदिनो हाइ प्रेसार जानानै गोलैनायखौ नुनो मोनो आरो। गोबां जिउ खहा जानायफोरखौबो नुनो मोनो आरो ना। बिनि औ बिनि थाखायनो मा जोङो फुं-फुङावनो सिखारनानै एक्सारसाइस खालामनांगौ बेफोर आरो जोङो एक्सारसाइस खालामनो सम मोनाब्ला जोङो इदिनो खामानिफोर मावनानै दिन थांहोनांगौ आरो ना।
औ-औ नोंग
ओ जोङो इदिनो देहा सिंनि ओ म-मा होनो। गोलोमदैफोरखौबो एसे एनै गगार होनोनो मोननांगौ अब्लासो जोंनि देहासिनिया जानानै थानाय बेमार आजारफोरा एसेब्लाबो ओ ओंखारलाङो आरो। ना गोलोमदैफोरजों लोगोसे। औ-औ। ओ नोंथाङाबो उम सानफ्रोमबोनि जिउआव मा-मा खालामो एसे फोरमायनानै होदो नामा।
नंगौ नोथां फोरमायनो हागोन नोंथां। बिदिनो सामफ्रामबो दा गायनाय फुनाय बोथोर हिसाबै जोंहाबो दा दैलांआव माइ आबाद गायो नङा होमबा नोंथां।
औ-औ।
दाथ' गायनाय फुनाया जोबबाय।
ओ
गाय दा ओ फुङाव सिखारनानै ओरैनो फुङाव सिखारनानै माबा मा होनोमोनलाय मोखां सुवालासे एसे लामायाव थाबायो आरोखि आङो फुङावहाय। दसे सम' जाहाथे बे फुंनि बारहावाखौ लायोबा देहाया मोजां जायो होननानै बयबो बुङो नङा होमबा। ओ फुंनिबारखौ लानो हायोबा देहाया मोजां जायो होननानै बुंनायखाय फुं समाव बेरायो आरो दसे ओमफ्राय बिनिफ्राय मोखां सुनानै हाथथाय मानदिनानै मोखां सुानै बेनिफ्राय फुंनि साहाखौ लोंगोन आरो।
ओ।
फुंनि साहा लोंखांनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय न' न' सिबनोसै सिथ्ला सिबनोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय आ दसे थानोसै। आरोे ओं
उम्म।
फुंनि फुंनि माबायावहाय दसे बे ओ ओंखाम संनाय टाइम जासान्दि दसे बिदिनो मबाइलाव माबा माबि ए ससियेल मिडियाखौ नायो आरोखि आजिखालि मबाइला इमपरटेट मबाइला बुहु बदि रो- - खोमनि निउस नुयो बा बायदि रोखोमनि जों माबाखौ एन एन्टेटेनमेन्टखौ लानो हायो नंङा होमबा बिनि थाखाय दसे मबेइल नायसै ओमफाय सम जायोबा आरो फिन सास फुंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ संफिनबावनोसै ओ ओमफाय बेलासि जाबा बिदिनो आरो दसे एसे ओंखाम जाखांनानै सानसेआव दसे उन्दुनानै आरो ओ बेलासि जाबा आरो ओ दसे मा होनो आंङो मोनसे आंनाव मोनसे माबा दंङ आरोखि ओ
औ
थालि माबायावहाय फालियाव आगर सुनाय बा ओ सान माबायावहाय गस्लायाव आगर सुनाय बिदि मोनसे आंनाव माबा दंङ आरोखि
औ औ
बिदिखौ आंङो मावनो मोजां मोनो नालाय ए दसे दसे सम सम मोनोबा आंङो बेखौ मावनानै ओमफाय बेलासिनि साहा लोंनानै आरो फिन ओ बेलासियाव इदिनो दसे आरो बे आखाइजों मावनाय खामानि बे बार सुनाय खामानिखौ आं मावो आरोखि दसे
औ औ
ओ बेनिफ्राय आरो ओ दसे बिदिनो मोनाबिलियावहाय सम बेलासिनि साहा लोंनाय बेसेखोनो आदो बेरायग्लांसै बेलासिनि बार जायो दसे नंङा बास सोरबा लोगोफोरजों थांनांगौबा आरो दसे माहायबा बेरायहैबाय आरो नंङाबा थांनोसैआरो एबा आरो थाफिनबाय आरो फिन न'आवनो।
औ।
ओमफाय मोनाबिलिनि आरो जोंनाथ' ओ मानसिफोरा नोंङो दिनाव बोथिनै बोथिथाम ओंथाम जायो नंङा बा? फिन मोनानि जानाय लोंनाय बानायफिनबावनांगौ।
औ अ अ।
बिदिनो बिदिजोंनो सानसे समखौ बारहोनाय जायो आरोखि आंङो।
औ ओ नोंथां
औ नोंथांङा मा खालामनो मोजां मोनो ओ फ्रि थानाय टाइमावहाय नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ आं ओरैनो फ्रि थानाय समाव आंङो इदिनो मेथाइफोर खोनासंनानै बिदिनो आं मेथाइ खननो मोजां मोन। बेफोरबायदिनो माने गोबां रोखोमनि सोरगोमफोरखौबो आंङो इदिनो सोलोंनानै खननानै माने मेथाइखौ रोजाबनानै आंङो भिडिअ खालामनानै इदिनो ससियेल मिडिया बा ओ फेसबुकफोराव आंङो आपलड होनो होयो आरो ना बेफोरखौ आं बेराद मोजां मोनो आरो।
अ नोंथां मोजां नोंथां उम बेबो मोनसे गावनि रोंगौथिखौहाय ओ खोन्थानायाबो मोनसे जोंनि थाखाय मोजां आरो नङा होनबा?
औ औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो जे नोंथाङाबो ओरैनो थानाय स समाव मा मावनानै थानो मोजां मोनो
ओ ओरैनो थानाय समाव आङो बांसिन आङो बे आंनि फालियाव बिबार सुनायखौनो मोजां मोनो आरो नङाब्ला बा मबाइलाव बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट नायनायखौ मोजां मोनो आरोखि आंबो
औ नोंथांनियाबो मोजाङानो दे औ औ।
बा ओ ओ ओरैनो थानायावहाय आंनि माखासे रोंगौथिनि जि खौहाय आङो बे फालियाव बिबार सुनाय ओमफ्राय बि सुनायावनो आं माबायो आरोखि हगारो आरोखि।
औ नो
औ औ।
उम जोङो बेफोर बाय बिदिनो गावनि रोंगौथिखौ ओरैनो थानायाव माने एसे एसे बारायला नंगौ आरोना जोङो नाजा नांगौ आरो गावनि रों गावनि रोंगौथिखौ ओरैनो रोंनानै माने बेखाराव ओरैनो दोनगारोबा जोंहा माने बिराद ओ मा होनो
खहा जायो औ नंगौ नोंथां आरो बे जिनिस नोङो रोंनानै नोङो सानफ्रामबो नोङो सालायबाय थायाबाबो मावबाय थायाबो बावलांनो हमो नङा होमबा लासै लासै। गोबाव जालांबा ओंखायनो दसे दसे ओरैनो थानाय समाव टाइम मोनोबा बानायो आरोखि।
औ।
ओरैनो थायोब्ला माने ओ मावालासिनो ओरैनो थायोब्ला जोङो नों नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो बावमारो जों इनिखायनो ओरैनो थानो नाङा जोङो ओरैनो थानाय समाव फ्रि टाइम समाव जों गावनि रोंगौथिखौ एसे ए से मावनांगौ आरो।
नोंगौ नोंथां औ।
औ ओ दा बेफोर बायदिनो जोङो ओ जोङो माने ओरैनो थायोब्लाबो जोङो ओ बिदिनो गावनि ओ जे माइन फोरफोरखौ जोङो फ्रि खालामनो थाखाय जोङो मोनफा नंङा मोनसे नङा मोनसे इदिनो जां मोननाय खामानिफोरखौ मावनानै लानां
औ औ नंगौ नोंथां उम
माब्लाबा समाव आरो लोगोफोरजोंबो इदिनो ओ गेलेनायफोराव बा बेरायहैनायफोराव जोङो ओ दिनो थांनांगौ आरोना
नोंगौ नोंथां औ उम
माइन्दफ्रा एसे फ्रेस जानायनि थाखाय जोङो बेरायहैनांगौबो बा गेलेनांगौबो औ
आरैनो ओ सानफ्रोमबोथ' जोंना ओ खामानि बे ओंखाम ओंख्रि संनाय बा न'नि खामानि मावनायावनो सानफ्रामबो टाइमा ओरैनो थांखायो नालाय
औ
माखासे जों रोंगौ जिनिसखौ बे ओरैनो फ्रि थानाय टाइमाव आरो दसे दसे सम दिहुननानै खालामनानै लायोबा जोंनि माखासे माबाफ्रा साबसिन जायो आरो।
औ औ ओ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों ओ नोंथांजों सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजों उनफोराव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होनना नै बेदिब्ला नोंथां औ दोन-दोनथ'लायनोसै औ। गोजोन्थों।